हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
अ अब्ला जों। ओ मोन बर'फोरनि मोनसे बाख्रि आयदानि सायाव जोङो दसे सावरायनो हागोन ना?
औ जों सावरायजागोन दायो।
औ अब्ला आं बाख्रिनि सायाव फंनैसो बुंथिग्रोना लाग्रोनि।
उम।
बाख्रिया जादों जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे ओ आदार दोनथुम दोनथुमग्रा जायगा जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' न'खर न'खर। सानजाहा जोङो नुबोबाय थादों जोंहा बर'फोरा आबाद आबाद गाहाय। आबाद गाहाय सुबुं नङा होमबा नोंथां।
औ।
जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै मोजां मोनग्रा सुबुं आरो आबादजोंनो गावनि जिउखौ दैदेनबोग्रा सुबुं जायनि थाखाय जोंहा बयनिबो न'खर न'खरनो बाख्रिया थायो। बाख्रिखौ जोंहा गाहायै। औवाजों बा दंफांजों बानायनाय जायो बेखौ ओ औवाजों हेबनानै बेवहाय गोबोरखि लगायनानै बेखौ लिरखनानै दोननाय जायो बेवहाय जोंहा बोसोरनि मोन नाय जा माइ बेखौ जोंहा दोनथुमनाय जायो ओ बेखौ इयुनहालागै जोंहा इयुनहालागै जोंहा जानो थाखाय जोंहा बे बाख्रियावहाय। उम जोंहा गोबोरखिजों लिरनानै बेनि जोंहा जा बे औवाजों हेबनाय बेहाय जोंहा माइ गलांनो हायि बायदि जोंहा ओ गुदुंफोरखौ होथेनानै दोननाय जायो माइखौ दोनथुमनो थाखाय। फ्राय बेखौ सिंनिफ्राय लिरनाय जायो आरो सानिफ्रायबो लिरनाय जायो जोंहा ओ बाख्रिआव गोबां गोबां बुर जा माइखौ दोनथुमनो हायो जोंहा। ओरैनो गुबुन जायगायाव जेनेबा जोंहा माइआ गारलि जालांनाय हा हायो जालांनायनि सानसा थायो बेखौनो, जोंहा बाख्रियावसो दोनथुमनाय जायो ओ नोंथाङा बाख्रिनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ बा ख्रियाव जोङो बेफोरबायदि दोनथुमनाय जायो बाख्रिखौ बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ दोनथुमनो थाखायनो लुनाय जायोमोन आरो। ओ आगोलनि समाव गोबां नि न'खरावनो बि दि बाख्रि थायोमोन आरो बिथांमोना औवाजों हेबनानै बाख्रि बानायोमोन गिदिर बाख्रि थायोमोन ओ बै समाव ओ जा माइआव आबाद मावनानैनो जाग्राखामोन नालाय गोबां मानसियानो ओ जेनेबा बेफोरबायदि फोथारनिफ्राय हानानै लाबोनाय माइ आरिखौनो बिथांमोना बेफोरबायदि आलदा खालायनानै माइफोरखौ बाख्रियाव सोनानै बोसोरबा गाहाम जानो थाखाय बिथांमोना दोनथु ममोन आरो ओमफाय दोनथुमोबा बि दिनोथ' जोङो बे बा ख्रिया बाख्रिखौ ओ बिदिनो हा गोबोरखि बा ओ जिबो बिथांमोना बिदि लगाय मोनदेर थायो बेजों लिड लानाय जायोमोन आरो जाहाथे बेफोरबायदि एम फौ अरा आरोना बाख्रिखौ ओ गोबाव दोनगोन नालाय माइफोरखौ हिनजावफोरा दि ए-एन्जर ओ बेफोरबायदि माबा माबि ओ फिसा फिसा जिराद फोर फैयोना माइ खौ जाग्रा बेफोर जाहाथे जानो हाया सौसिनो हाया आरो ना माइ बाख्रिखौ बेनि थाखाय गोरा जाथों होननानै एम्फौ जानो हायि बेफोरबायदि मा बुंगोन बेखौ गोबोरखियारिजों लिरथेनानै दोननाय जायोमोन आरो बेनिफ्रायथ' बुंनो थाङोबा दा बेफोरबायदि बाख्रिखौ जोबोद खम नुसै आरो जोंफोरनि ओनसोलफोराव गामिफोराव बा न'खरफोराव जोबोद खम नुनो मोनो आरो ओ बिद थांमोना माइ दोन माइफोरखौ बिदिनो बस्थाफोराव दोननाय जायो। गोबाङानो खहा जायो।। थेवब्लाबो ओ गोबाङानो माने माइ बाख्रि बाहायनायखौ आङो नुनो मोनासै आरो आं बेखौनो बुंबाय फाय नों थाङा दा आरोबाव बे आयदानि सायाव बुंजागोन बा सोंजागोन
औ जोंङो बाख्रियाव
माइ दोनथुमनायजों लोगोसे बर'फोरा गोबां आइजें आयलाफोरखौबो बाख्रियाव गोदोनिफ्रायनो नुबोदों जोंहा आलायना दोननायफोरखौ बेहाय जोंहा बाख्रियाव ओम जोंहा बाख्रि याव गोजौ उखुमाव जोंहा थिं एबा थोरि थोरिथ' होनाय जाया थिं होनाय जायो, जायया माइयाव ओ जोंहा जेब्ला अखा हायो अब्ला जोंहा माइआ रैखा मोननाय बायदि जोंहा जेब्ला माइयाव ओ दैफोर नांगोन अब्ला जोंहा माइआ खिलिनाय खिलिनो नागिरो बेखौ खिलिनायखौ होबथानो थाखायनो जोंहा थिं बेफोरबायदि बाहायनाय जायो हानि थिं एबा थिं जोंहा गोदोनि समावथ जोंहा हानि थिंखौनो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंहा बाख्रियाव जोंहा ओम बाख ख्रियाव जोंहा माखासे गोबां मुवाफोर आइजें आइलाखौबो जोंहा आलायनानै दोननो हायो ओ जोंहा जेरै जोङो हाल मावखांनानै जेब्ला ओ गुबुन समाव जोंहा ओ नांगोलफोरखौ आलायना दोननाय नुदों जोङो मैफोरखौ आलायना दोननाय नुयो आरो जोंहा जेब्ला जिफोर दाखाङो अब्ला जोंहा थाल थारालफोरखौबो जोंहा बाख ख्रियाव आलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन दों आरो जोंहा बाख्राया बाख्रिया मेनलि जोंहा सानजाहा जायो ओमफ्राय बाख्रियाव जोंहा जेब्ला ओ माइ माइखौ जेबोला जोंहा हानानै लायगोन बे टाइमयाव जोंहा मोन से नेम दङ बाख्रि लिरखनाय होननानै बे बाख्रि लिरखनायाव जोंहा माइखौ हानो लायनायनि सिगांहाय जोंहा बाख्रिखौ लिरखनग्रोनांगौ जायो। ओ जेब्ला माइ गोदान लायगोन अब्ला जोङो ओ दै गोथार लानानै खासि लानानै सा नखरनि जाय गाहाय आइजो बेयो जोंहा बाख्रिखौ लिरखनो। बाख्रि लिरखननाय लोगो लोगोनो जोंहा ओम बाख ख्रियाव ओ जा एम्फौ एनलाफोर फैगोन बियो जोंहा ओ बे लिर लिरनायजों जोंहा खारो बे जोंहा-जोंहा जेरै गोबोरखिया ओ एम्फौफोरनि एम्फौफोर फोथैग्रा मोनसे मुलि बायदियै इउस जायो बाहायजायो जोंहा गोदो- गोदायनिफ्रायनो बाख्रियाव माइ दोनथुमनायल नङा बेजों लोगोसेहाय जोंहा माखासे जानाय मुवाफोरखौबो जोंहा दोनथुमफायोमोन गोदोनि बर' सुबुंफोरा जेरै जोंहा बोसोर गिदिंनानै जानो थाखाय खुमब्रा, लाव, जोगोनार बे फोरखौ जोंहा बाख्रि सिङाव दोननाय जायो आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङदि बाख्रियाव जोंहा हौवा मानसि या हाबनानै माइखौ हाननाय जाया बेवहाय बर' आइजोआनो नखरनि गाहाय सुबुङानो जोंहा बा ख्रि सिङाव हाबनानै माइखौ हानो ओ जोंहा जेब्ला नखराव मा जानो थाखाय माइरङा जोबो अब्लाथाय जोंहा बाख्रिनिफ्रायनो हाननानै जोंहा माइखौ लामनाय जायो बेवहाय जोंहा आइ
ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो बाख्रिखौ जोङो नंगौ जोंनि बर'फोरनियावबो नुयो खिन्थु बरफोराल बाहायो बे नङा आरोना, आंथ' नुनो मोनदों आरो फिसा- फिसा असमियाफोर बिथांमोननियावबो बेफोरबायदि बाख्रि थायो आरो। ओ जोंनि गामि खा थिफोरावबो नुनो मोनो आरो बि बिथांमोनाबो बिदिनो बाख्रियाव दोन बुथुमो आरो गावसोरनि जानाय खाजाफोरखौ दाबो। बिथांमोना बिदिनो दोन्थुमनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो। बिनोसै।
बे खोथायाथ नोंगौ नोंथां। मोन्नाया जोंहा बाख्रिखौ जों बर' सुबुंफोराल' बाहाया। गोबां सुबुंफोरानो जोंहा बेखौ माइखौ दोन्थुमनो थाखाय बोसोर गिदिंनानै जानो दोन्थुमनो थाखाय जोंहा बाख्रिखौ बाहायनाय जायो। नाथाय जोंहा बर'फोरनि खोथाखौ सावरायोब्ला जोंहा मोइनलि बयनिबो बर नख'र नख'र गोदोनि समाव जोंहा बाख्रिखौ नुनो मोनखायोमोन। बेखायनो जोङो बे आयदाखौ बर' होन्नानै बेबायदि सावरायनाय जादों आरो। ओं जोंहा ब'रफोरा जेब्ला माइखौ हानो बेवहाय जोंहा सेन्देल गान्नानै हान्नाय जाया। मानो होनबा जोंहा लोखिखौ दोन्नाय जायो नङा होमबा माइ माइआ जोंहा मोनसे मोनसे बर'फोरनि लोखि जायखौ जोङो जानानै थांनानै थानो। हायो बेखायनो जोङो माइ माइखौ आयथिं माने बेखौ सेन्देल गान्नानै हाबनाय जाया आरो जोंहा। सेन्देल गान्नानै हाबोब्ला जोंहा गोबां जायगायावनो जोङो सेन्देल गान्नानै गिदिङो बेवहाय जोंहा गोबां बेक्टेरिया बायदि बि‌
आगोलनि समाव बेफोरबायदि फोथायनाय दंमोन आरो बेफोरबायदि मानसिफोरा गोबां बायदिसि सिना रोखोमनि बिदि फोथाय सोलायनाय दंमोन। आरो गोबां नियम निथि दंमोन आरो बाख्रिफोरखौ लानानै बा बाख्रिखौ बाख्रिनि न'आरि बो लुनानै दो-दोनोमोन मानसिफ्रा बेवहाय बिसोरो माबा माबि सिबिनाय आरिबो थायोमोन आरो गोबां नेमखान्थि दंमोन होमफा खायसे समाव बा ख्रियाव हाबनो मोना खायफा समाव जेनेबा बेफोरबायदि हौवासाफोरखौ हाबहोआ बा बाख्रियाव बिदि मा बुंगोन बेखौ माइ आदि दोन्नायनि सिगां ओ बेफोरबायदि मा होनगोन बेखौ सिबिनाय मानाय इमोन आरो बेफोरबायदि दैखारहोनानै इ माने बेफोरबायदि बाख्रिफोराव दोननाय जायोमोन आरो बेनिफायथ बिदिनो नुनो मोनो ओ आगोलनि समाव ओ बांसिनमोन बे बाख्रिफोराव दोननाया दा जोबोद खमसै थायो सोरनावबा सोरनावबा बि दिनो दाबो बिबा बाख्रि न' बाख्रिनि थाखाय मानसिफोरा बेफोरबायदि ओ आलदा जेनेबा बाख्रि
औ औ
बेफोरबायदि माइ दोननाय बा जि जाग्रा बेसादफोर खौ जेनेबा आबाद मावनानै मोननायसि जिरादफोरखौ बिथांमोना दोनोमोन आर अब्ला हामबायसै नोंथां ओ समाबो सफैबाय जों आयदाखौ फोजोबनो हा हामसिगोन बायदि मोनबाय आङो। गोजोननाय थाबाय औ दे।